हेलौ अ आं जिरायनानै दंथ'यो।
अ आंबो इदिनो जिरायनानै दंथ'यो बोथोरफोरा माबोरै बिथिंजाय?
उम बोथोराथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय अखा हाहां हाहां जाना दं।
अ।
ओम नों
आं आं जोंनियाबो बिदिनो एखे आङो नोंथांजों कल खालामनायनि फन खालामनायनि जाहोन बाय जाहोनानो जाबाय नोंथांनि सेरावहाय आङो माने जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो होन्नानैसो नोंथांनि खालामनाय जादों। बेनिफ्राय नोंथाङा। सिगांनि आरो दानि। जानाय लोंनायनि गेजेराव मा मा। फाराग नुनो मोनो एसे खिन्थालाय।
उम उम ओम जानाय लोंनाय बुङोब्लाथ जों बर हारिया जानाय लोंनायनि बिथिङाव गोबां जौगानाय। जौगानाय माने ओ गोबां जानाय लोंनायखौ बाहायो औ औ औ। गोदोनिफ्रायनो माने जोङो मिथिंगानि गेजेराव थाग्रा सुबुंफोर नालाय मिथिंगानिफ्राय हाग्रा बंग्रानिफ्राय जि मोनो बेफोरखौ बांसिनै जायोमोन ओ ओं जोङो। ओ जानाय लोंनाय बुङोब्लाथाय ओ जोंनि बरफोरा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर थायो दङ जायखौ माने जानानै बिसोर जोङो जोबोद मोजां मोनो आरो जेरै। अनला ओंख्रि जायखौ नङाब्ला जों जोंनिया माने हाबा मोनसेयाबो जाफुङा माने अनला औ हाबा जोंनिबो जुलि जायोब्लाथाय अनला ओंख्रि होनाय जायो नालाय। उम। ओ लोगोसेनो नार जि ओंख्रि नारजि जों जायखौ फाथो गोखानिफ्राय फोराननानै बिलाइखौ फोराननानै ओंख्रि संनानै बानायनाय जायो बेफोर। फोरजों लोगोसे गोबां। ओ। जोंथ। अमा बेदर। बेखौ बांसिनै जानाय जायो। ओम ओम बेनिफ्राय बेनिफ्राय गोबां दं। जानाय लोंनाय ओ औ उम। ओ ओ ओ मेगं। फोरनि अनगायैबो जों माने बेदर ओ ना इदिखौबो जोब जानाय जायो। ओ ओम मोन- बेदरनि गेजेराव अमा बेदरानो बयनिख्रुइ मोजां मोनजासिननाय बेदर। बेजों ओ लोगोसे। जोङो एम्फौ लाथा। बेखौबो जाबावो ओ। एम्फौ जाय एम्फौ। एम्फौखौ माने खुन्दुं लुनायनि थाखायबो बाहायनाय जायो जाय एम्फौनि फिथोबखौ। ओ खुन्दुं लुनानै जि जोम दानायाव बाहायो एम्फौ लाथा बेखौबो नाय जायो ओ बिदिनो गोबां गुबुन गुबन फो ओ मेगं थाइगं जों लोगोसे ना बेदर जों जायो आरो उम उम
आङो सिगांनि दानायखौनो सावरायग्रोसै सिगांथ' नों थाङानो एसे फोरमायखाबाय सिगां जोङो अनला दाउ सबाय साम' बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मै गंफोर संनानै जायोमोन गासैबो जोंना माने मिथिंगानिफ्राय मोन नो आरो जैरैहाय जोंङो अनला ओंख्रि सं सङोबा अनला मोनखांनानै अनला मोनखांनानै जि होयोना बे गंगार दुन्दिया होननानै बुङो औ बेबो माने हाग्रा निफ्रायसो दैखांनानै लाबो बियो आरो बियो हाग्रानिनो मैगं बेनिफ्राय जों अनला ओंख्रिनि बाथ्राखौ रायज्लायोबा जों सिगाङावनो जों अनला ओंख्रि संनोबा खारैनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां। खारै खौ जोङो थालिरनिफ्राय मोनो सम बाइ, बेसर बेनिफ्राय आरो सिबिं बेनिफ्राय मोनो जोङो जोङो थालिरखौहाय दाननानै फिसा फिसा दानफ्लेनानै जोङो सान्दुुंआवफोरानो बेनिफ्राय थालिर बिफांखौ आरोना बेनिफ्राय फोरानखांनानै रानोब्लाथाय जोङो जथुमनानै सावो सावनानै जोङो बेनि हांगारखौ बुथुमनानै सर गारनानै जोङो बिनि दैखौहाय बाहायो आरो
ओ
जायनि जाउनाव जोङो सार मा खारै खारै होयोब्ला जों अनला ओंख्रिखौ गोथाव मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो अनला ओंख्रियावहाय जोङो दाव होनो हायो। ओम साम' होनो हायो। जों गोबां रोखोमनि बि थिंजाय आरो बै सबाय बिमा, सबाय बिमाखौ फोयो आरो मोन से रोखोमनि ए जाग्रा दंबावो जोंना बै खुन्थाय होनो खुनथाइ। ओं खुन्थायाइखौबो जोङो अनला ओंख्रियावहाय एवफ्रामनानै होयो। माने इ से खाले खाले गोथाव जायो
उम उम उम उम
मोननै रोखोमनि दङ। खुनथाइ गिदिरा खुनथाइ राजा होन नानै बुङो आरो। खुन्थाइ गोखाया गोखाजों साब फिन जानायखौ मोनो आरो
अ
ओमफ्राय आरो एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौबो जों अनला जों जायो।
उम उम
बे आरो आरो बेनिफ्राय सबाय सबायखौबो जोङो मा फोनानै फुनानै फोराननानै बुस्रि-बुस्रिनानै जोङो साफा खालामनानै सबाइखौ सबाइ बेगरखौ दिहुननाय जायो। बेनिफ्राय सिगाङावनो जों सबाय ओं ख्रि सङोबा खारै खारैखौथ' नांखागौआनो जाहैबाय जोंनो।
ओम
फ्राय सबायखौहाय खुनांगौ जायो जोङो सुस्राना लानानै खुनो गोनां जायो। खुखांनायनि उनावहाय उम मा होनो नारफ्लेयो जे ब थल बा बे नारग्रा बा बेलसा बायदि दङ ना बेजोंहाय नार ख्रुबनानै जोङो मा खारै होनानै रुनानै लाग्रोनाय जायो आरो जेब्लासिम सबाया खारैजों गोरोबनानै रुया अब्लासिम जोङो बेखौहाय गोदौ होबाय थानाय जायो आरो जेब्ला गोदौखाङो रुयो रुयोबाथाय साबोनजों सानानै जोङो गेब्लेहोनाय जायो आरो दाथ' आथि आथिखालाव बेखौ बेफोरबायदि मावाबाबो जायो कुकाराव रुनो हायो जोङो खारै होनानै दसेनो जायो नंया होमबा। बे सबायजोंबो जोंङो एम्फौ लाथा जानो हायो बर'नि बेदर अमा बेदरखौ होनो हायो जोंङो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा मैसो बेदरफोरखौबो जानायखौ जों नुनो मोनो सबयावहाय मैसो बिगुरा साबसिन जायो होनदों खोमा गोराना जानो आरो
नोंथाङा जि बुंदों ओंख्रिफोरनि बागै ओ आंबो बुंनो सान्दों नारजि जि ओंख्रिनि बागै ओ नारजि ओंख्रि थेवबो जोंङो ओ मोनसे रोखोमनि बिफां फाथो बिलाइ फाथो बिलाइखौ खानानै बे बिलाइखौ सानदुंङआव गोरानै फोराननानै ओ बेखौ जेब्ला गोरान जाजोबो होमबाना इसे दै-दैजों सुनानै ओ बे गोरानखौ ओ खारै होनानै नैैनो उम जिबायदि जोंङो ओ अनला सबायाव खारै होयो बेबायदिनो ओ नारजि संनायावबो बे नारजि बिलाइखौ फा थोनि गोरान बिलाइ जायखौ नार्जि बुङो बेखौ नार्जि बिलाइ खौ ओ खारैजों संनानै ओ रुइहोजोबना लानांगौ जायो ओ रुइखांबा नाथाय बेखौ जोंङो मोनसे ओ गन बायसा सागं ओ बेखौ माने ओ गेब्ले ओंख्रि गेब्ले होनो थाखाय बाहायो। बेखौ माने आखाय। नों सानानै जेब्ला नारजि बिलाइआ गुरै जायो बेखौ गेब्लेहोजोबो आरो। सागंजों सानानै ओमफ्राय जेब्ला ओंख्रिया। बे बिलाइआ सानानै गुन। गेब्लेनानै लाव लाव जागोन बे लाव लाव जाबा। ओमफ्राय जोङो ओ बेदरफोर ओ। बांसिनैनो अमा बेदरखौ होनानै जायो। ओ अमा बेदरखौ होयोब्ला बिनि थावनाया माने मोजांसिन जायो। ओम ओ अमा बेदर औ औ। होम ओमफ्राय अमा बे अमा बेदर नङाब्लाबो दाउ बेदर बेफोर। होननानै। बानायनाय जायो आरो माने बेयाव ना ओ बेयाव खारै आरो बेदर बेनो बांसिन टेस्टखो लाबोयो।
औ औ।
ओं बेनोसै। आरो साम साम सबाय संनाय। नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन। सो सबाय संनाय बेबायदिनो जे सबायखौ रुइहोग्रोखांनायनि उनाव सामखौ सामखौथ जों दैयाव मोनो नालाय। दैमानिफ्राय खनानै। खनानै लाोबोबाय खननानै लाबोनानै माने साफा खालाफैना जायो साबफा खालामनायाव। बेजे साम सामनि दाखोन। सामनि खुगायाव जि थायो बे दाखोनखौ गारो गारनानै सामखौ सामआबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नालाय। साम गुसुं साम गोलाव बेनिखौ माने उननि बाहागो औ उननि बाहागोखौ दानसनानै गुसुं खालामो गुसुं खालामनानै बेखौ माने साफायै दैजों सुयो हुनानै अबेबा जेन ओ जे माबुंगोन इखो खादा नङाबा ओ सानदां बा। होननाय थायोदि जोंनाव अ अ बेहाय ओ जे जेखा जेंगाय जेंगाय बेयाव माने साफा हुनानै ओ जेन दैयावसो थायो नालाय मैला हाब्रुफोर थायो नालाय बेखौ साफा खालामनानै ओ जेब्ला साफा जायो होमबाना ओ खारैजोंनो संनानै खारैजोंनो एवफ्रामो आरो ना। थावखौ एसेबां ओ बाहायनाय जाया इयाव ओमफ्राय बेखौ सबाय ओंख्रि बेयाव होबाय सबायल' नोङा गुबुन गुबुन ओ ओंख्रिजों जायो। जोगोनार फोरजोंबो जानो हायो उम उम उम
बेफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालावथ' बेफोरबायदि मैग बेफोरबायदि साम'खौनो बुं नारजि बिलाइ खौनो बुं बुहुत बेसेन गोसा जाबाय नङा होमबा सिगां आरो न'खर न'ख खर जोङो नार्जि थायोमोन बेनिफ्राय फाथो फोनानै लायोमोन फाथो फोबासो नार्जि जायो नालाय फाथोनि बिलायानो नारजि नालाय बेनिफ्राय आथिखालाव खिन्थु बेफोरबायदि आबाद खौ बहुद खम मावनाय नुनो मोनो आरो बेनिखायनो बेसेनफ्राबो बारा जाबाय बारा जानायनि जाहोनाव जोङो माने बेफोर ओंख्रिखौहाय मासाव खेबफा गाहाम आरो माब्लाबा बोसोराव खेफा गाहामल जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
उम औ औ ओं बेखायनो आं बुंनो सा सानोदि ओ जोङो बेफोर ओंख्रिफोरा जोंनिनो मेन माने जोंनि बय ओ माने जोंनि सिनायथि रखम जायो नालाय औ बर'नि बेनि ओंखायनो माने बेफोरखौ जोङो ओ रैखा खालामनानै लाखिनांगौ। जेन जोंथ' आबाद मावनो नानै जाग्रा नालाय बर' हारिया बांसिनानो बयबो ओ उम आबादखौ मावो औ बेखायनो माने आबाद फोरखौ मावनायखौ गारनाङा आरो
औ औ
उम इसेब्लाबो न'खरनि ओ न' खरावनो मैगंफोरखौ गायनानै जानांगौ। उम बे
ओमफ्राय आरो आथिखालावथ' बेफोरखौ जाला बांसिनानो दालि आलु। नङा होमबा आलासि फैबाबो। अमायाथ' थागोन थानाया खिन्थु दालु-दालि आरो आलुआनो।
उम उम उम।
दे होमबा नोंथां ना जोंना औ समाव फैबाय दे होमबा नोंथां ना नोंथांनिसिम आंनो सम होनायनि थाखाय। गाय साबायखर।
आ जाबाय गोजोन्थों।